हेलौ औ नोंथाङा खोनादोंना?
अ' नोंथां खोनादों थारैनो।
औ माबोरै दं नोंथाङा?
अ आंथ' मोजाङैनो दङ नोंथां नोंथाङालाय?
औ आङो गसाइनि अननायाव मोजाङैनो दंथ'यो नोंथां।
नोंथाङा मानोबा मानोबा फन खालामदोंमोन?
औ आं नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय ओ बैसागोनि बागै जों सुंदयै सावरायनो होननानै खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा आंनो सम होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां हागोन।
औ। बिदिब्ला जोंना बैसागु होननानै बुङोब्लाथ' बर'नि मोनसे गुबै एंगारहायै फोरबो होननानै जोङो सानना लानाय जायो।
औ नंगौ थारैनो।
बे फोरबोखौ जोङो गासै ओ बुहुमनि बर'फोरानो फालिनाय जायो आरो बर'नि अनगायैबो जोंना बे फोरबोखौ गुबुन हारियाबो फालिनाय जायो। बेदि बिदिनो जोंहा बर'फोरना बैसागु फालिनायाव गुबुन हारिनिखौ जोङो जबोद आलादा एबा बहुद गोबां समायनासिन जानायखौ जोङो नुनो मोनो। बिदिनो नोंथांमोननि ओनसोलाव? बैसागुखौ माबायदि फालियो नोंथाङा सुंद'यै फोरमायला होलांनो हागोन नामा नोंथां?
अ'- अ' हागोन नों थां थारैनो। औ बिदिब्ला नोंथाङा खोनासंलांदो।
औ नोंथां।
ओ बुंनो थाङोब्ला माने जोंहा बैसागो फोरबो होम होनब्लाथ माने जोंनि थाखाय जेनेबा जोबोद गोनांथार बेबादि रंजाथाव फोरबो आरो ना।
औ नंगौ नोंथां।
जोंहा माने गोदो-गोदाय आजौ -आजै समनिफ्रायनो माने बे जोङो बैसागुखौ माने फालिबो खायो जोबोद गाजा गोमजायै आरो ओ बुंनो थांब्ला जों बे बैसागोखौ जोंहा मोननै बाहागोआव खालामनाय जायो। जेरैहाय मोसौ बैसागो आरो मानसिनि बैसागो आरो
औ नंगौ।
जोङो ओ गिबि जोङो मोसौ बैसागुखौ फालिग्रोनाय जायो। जोंहा बेयाव माने। औ मोसौ बैसागु फालिनायाव जोंहा ओ सैथ्र दाननि जोबथि सानाव जोङो मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो।
औ नंगौ।
निया जोहा फिथाइ-सामथाइ नांगौ जायो आरो। जेरैहाय लाव-फान्थाव लिगिलिथि थाराय हालदै गोबां रोखोमनि बेफोरबादि फिथाइ सामथाय नांगौ जायोना ओ जोङो बेफोरखौ जेब्ला मोस सौ थुखैगोन जोंहा बेनि सिगां सानसे सिगांनो माने जोङो बुथुमनानै लाखानाय जायो आरोना।
औ नंगौ।
औ बेजों आरो बेजों लोगोसे जोंहा जाय दिनखालि मोसौखौ जोङो थुखैगोन बे दिनखालि माने जों फुङावनो सिखारनानै दुगैस्रां लोबस्राङै माने जोङो बे ओ मोसौखौ थुखैहैनाय जायो। आरो थुखैनाय जाया जों माने मोनसे आयजेङाव फिथाइ -सामथाइखौ मोजाङै सुना लानानै माने हानाय जायो आरो ना। बेजों लोगोसे जोङो मोसौ खौ दिग्लि जों बुना लांनानै फोथार आव लांनानै जाम्फै एबा नालाफोराव थुखैहैनाय जायो आरो
औ
जेब्ला जोङो मोसौ खौ ओ थुखैैयो अब्ला जोंहा बे ओ फिथाइ सामथाइफोरखौ एसे गारस्रोना होनाय जायो बिसोरनि बिखुंफोराव अ बेजों लोगो से जोंहा ओ मोसौ थुखैनाय समाव जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो आजै आजौ समनिफ्रायनो दासिमहालागै माने जोंहा खुगा मेथाइ दंखायो नङा होनबा ओ जिहेथु बे खुगा मे थाया जाबाय जेरैहाय लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था बे माने जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो सोमजिनाय मोनसे खुगा मेथाइ आरोना
औ नंगौ
अ बेखौ माने जोंहा दासिमहालागै माने फालियो बेजों लोगोसे जोङो दिग्लिलिटिजों मोसौखौ मानो बुयो होनब्ला जोंहा माने जेन बे बोसोराव मोसौनावबो बेमार आजारफोरा साबफादेरा सोमजिया बेनि थाखाय माने जोङो बुनाय जायो आरोना आरो जोंहा मोसौनो जोङो खान्ता खान्ता एबा थौनिफ्राय जोङो साराय फोरनिफ्राय माने जोङो हांगार हु हलुनानै माने जोङो बेखौ थाव गुबै लगायना फोथा फोननायखौ नुयो आरो ना। बेजोंं लोगोसे से आरो जोंहा मोसौखौ बे मोसौ थुखैनाय दिनाव माने उदाङै हगारना होनाय जायो बेजों लोगोसे जोंहा मोसौनि फागाखौबो सोलायनानै गोदान होनाय जायो आरो ना।
औ नंगौ नोंथां।
ओ बेजों लोगोसे जोंहा मानसिनि बैसागु मानसिनि बैसागु होनब्लाथ' नोंथाङा मिथिखायो ना अ जेरैहाय जोङो मानसिनि बैसा बैसागुनि सेथि खालाराव जोंहा जोंनिख्रुइ गेदेर गिदिर जोंनिख्रुइ माने गिदिर आरो ओ गिदिरफोरखौ माने जोङो रायजो राजाफोरजों लोगोसे गिदिरफोरखौ जोङो मान होनायजों लोगोसे बोर लायो आरो फोरखौ माने जोङो गोसो गोरबोनि फ्राय अननाय जासिनाय जायो आरो ना। बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोल फोराव माने बे बैसागोआव माने मिथिंगानिफ्राय माने गोबां मैगं थाइगं गोखा गोखै जायो आरो ना। ओ‌ बेखौथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा जाखायो आरो दासिमहालागै गासैबो बर'फोरानो जानाय जायो आरो जेरैहाय खुंखा दिग्लिलिथि बेबायदिनो गोबां मिथिंगायाव जि मैगं मोनो दिंखिया खात था ओ खारुखान्दाइ बिलाइ फस्ला बि फोरखौ जों जानायखौ नुनो मोनो आरो ओ बुंनो थाङोब्ला माने बेफोरो जोंनि थाखाय ओ जानाया गोनांथार आरोना गासै एसेबो माने देहायाव जि बेमार आजार बेफोरो माने सानाय सुनाय बेफोरो खारो फोथायो ना माने जोंहा फोथायो आरोना गोदोनिफ्रायनो। सोर जोङो बेफोरखौ ओम बे जिनै दान एबा बे बोसोराव बेमार आजार जाया बेनि थाखाय जानाय जायो। बेजों लोगोसे जोंहा बैसागुआव बेबादिनो गोबां रंजा बाजा ओ देलाय मालाय उन्दैनिफ्राय लाना गिदिरसिन माला जों गोबां रोखोमनि दामजु बर'फोरनि दोरोङारि खाम सिफुं जथा सेरजा थरखा बेफोरखौ लाना जों मोसानाय जायो आरो ना। बेफोरो माने जोंनि मोनसे मोनसे दोरोङारि आगजुफोर होनना जों फोथाय बेखौ जोंहा गोदोनिफ्रायनो ओ दामनानै देनानै मोसानाय जायो आरो थेवब्लाबो माने आथिखालाव जों बांसिनै सुबुंफोरखौनो माने टेब रेडिय' एकरडिं रेकर्डिं बेफोरखौ लाना मोसानायखौ बांसिन बांसिनबा खम साफा सानैखौ नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बैसागुखौ बेबायदिनो रंजायो नामा एसे फोरमायजागोन नोंथां?
औ नोंथां थारैनो नोंथाङा होनलांनाय बायदि जोंनि ओनसोलावबो बैसागोखौ बिदिनो रंजायो। ओ बैसागोआ जोंनि एंगार हायैफोरबो नालाय ओ जोङो बैसागोआव बैसागोआव जोङो बोसोर बोसोराव खेबसेल' फैयो बेनिखायनो जोङो ओ बे बे बैसागुनि दान मोनसे सिगांनिफ्रायनो जोंहाहाय ओ गोबां रंजानो बाजानो थाखाय सोलोंबायबो थायो खायसे सुबुं खायसे खायसे सुबुङा बिदिनोहाय जोंहा। बैसागु समाव मोसायो ओ न'खर न'खर हाबनानै ओ गासैबो गेदेर उन्दै सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गासैबो ओ ज' जानानै जोंहा एना एनि गैलायालासिनो मोसायो। बिदिनो मोसानानै औ मोसानानै बि बिगोमाया जा हरदों बेखौनो जोंना ओ गोसो गोरबोजों मोजां मोजां मोननानै जोंना लाना फैयो हामा मोननाय गैया बा गाज्रि गास्रि मोनसा मोनसि मोननाय गैया बिदिनो जोंना गासैनिबो न'खराव हाबनानै ओ मोसा मोसानानै जोंना बिदिनो बिगोमाया जा अन्थोब हरो बेखौ लाना फैनानै बेखौ जोंना ज' दोनफैयो आरो बिदिनो जों मोसायै मोसायै खायसे खायसेया थाम सान‌ खायसेया ब्रै सान सान बिदिनो मोसानानैहाय जोंहा ओमोसानानै जा मोनदों बिखौनो ज'मा खालामनानै जोंना ओ गामियाव लावखार ओंखामखौ जानाय खौ जोङो नुनो मोनो बेजों लोगोसेहाय जोंहा बैसागोआव ओ दानि मुगायाव जोङो गोबां गिदिर गिदिर फांसन एबा गोबां ओ मेल मिथिं खुंनायखौ जोङो नुनो मोनो।
नंगौ थारैनो माने बियो औ माने गोदोनिफ्रायनो जेन'बा बेफोरबायदि खुंबोआमोन आरोना। ओ बियो माने दाबावै जानाय आथिखालाव आथिखालावसो जानाय आरोना बेफोरो बेजों लोगोसे जोंहा थेव अब्लाबो माने गोबां गियान उन्दै उन्दै गथ'फोरनिफ्राय उन्दैफोराबो माने गोबां बाहागो लायो बेयाव जेरै बेहाय थुनलाइयारि बादायज्लायनाय बेबादिनो थुनलाइजों लोगोसे आरिमुवारि जेरै खारनाय बादायलायनाय खन्थाइ लिरनाय हरखा बुंनाय बादायज्लायनाय जायगायावनो खन्थाइ लिरनाय बेफोरबादि सावगारि बोनाय मोसानाय मुसुरनाय बेफोरजों माने उन्दै उन्दै गथ'फोरा बाहागो लानायजों लोगोसे माने बिसोरो गोबां सुलुगाव हांनाय मोनो एबा सासे उन्दै गथ'आ माने जौस्राङाव बुहैनाय लोगो लोगो बिया गोबां साहस फैयो आरो
औ नंगौ नोंथां
माने बेफोरनिफ्रायबो उन्दै गथ'आ गोबां जेनेबा थुलुंगाखां मोनो साहस फैयो बेबायदिनो बुंनो हानाय जायो बेफोरबो जोंनि थाखाय मोनफा मोनफा गियान अब्लाबो माने बेफोर बैसागो जों लोब्बा लाना आथिखालाव माने गोबां सकुलफोरावनो फांसन आरि खुंनायखौ जों मिथिनो मोन ना अब्लाबो माने बेफोरो गोदोनिफ्रायनो जोंहा सोमजिखानाय नङामोन गोदो जों बेफोरबायदि गैयामोन गोदो जों माने गावजों गाव खुगाजों खुगा बेफोरबायदिनो अबेबा लांदां फोथाराव अबेबा दंफांफोरनि सायाफोराव माने बेफोरदि मोसानायखौसो जों नुनो मोनोमोन नङा होनोमबा आथिखालाव माने बेफोर फांसनफोराव माने गेदेर जेरै एसे गोरों जेनेबा रोजाबगिरि देंखोगिरि बेफोरखौ मोनाबिलियाव लाबोनाय जायो आरो। ना बेफोरजों लोगोसे से माने गोबां खाथि खालानि ओनसोलनि सुबुंफोरा माने गोबां रंजाफैनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ।
औ थिग बेबादिनो माने बेफोरबो जोंनि थाखाय गोदो आरो दानि बैसागोनि माने गोबां फारागथि नुनो मोनो आरो। आरो बुंनो थाङोबा जोंनि ओनसोल फोराव माने बैसागुखो जोङो सान स्नि एबा हाप्तासे महरै थानायखौ जों नुनो मोनो आरो बिनि उनाव माने जि अन्थोब मोनो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो बेफोरखौ माने उनावहाय जों बेबायदिनो लावखार ओंखाम जानाय हिसाबै माने जानाय जायो आरोना गासैबो।
औ नोंथां।
औ नोंथांमोननि ओनसोलाव बेबायदि बैसागु बोथोराव मैगं गोखा गोखै मैगं थाइगंखौ जायो ना जाया एसे फोरमायजागोन।
औ ओ बुंनो थाङोब्लाथ' बैसागु बोथोराव गो खा गोखै जानाया गोदो आबै आबौनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे बेखौ हारिमुखौनो होननांगोन औ बे गोखा फोर जोंहा फोथायनाय दोङोदि ओ बे गोखा गोखै मैगंखौ जायो ब्ला बोसोराव ओ फैबाय थांनाय बोसोराव जोंहा ओ जोंनि देहायाव जेबो बेमार आजारखौ जानायखौ जों नुनो मोन ओ नुनो मोना एबा जाया होनानै बेनि जोङो बैसागोआव सेजौसे रोखोमनि ओ मैगं बेखौ जोङो फोथार एबा न'नि बारि बायदिसिनानिफ्राय जोङो खांनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो। औ बे मैगंफोरनि मुंखौ आं फारियै मोननैसो बुंना होनि ओ जेरैहाय जोंहा फस्ला दिंखिया बेजों लोगोसे मानिमुनि औ गिदिर फि सा जोग्लावरि बायदिखौ जोङो जानायखौ नुनो मोनो नोंथां बिदिब्ला जोंना
उम औ औ औ समाबो जाबाय जोंनि सावरायनायखौ औ औ औ।
नोंथांजों सावरायनानै जोबोर गोजोन्नाय मोनबाय आरो गोबां मिथियै बाथ्राखौ मिथिनो मोनबाय। बिदिब्ला गोजोनथोंसै नोंथां औ।